नोंथां खुलुमबाय नै दासो ओंखाम जाखांनानै सिलायाव जिरायना दं।
अ मा ओंख्रि जादोंमोन नोंथाङा?
ओंख्रिया माबा नोंथां सबायजों साम'सोमोन।
बवा गोथावथार माथो होमबा नोंथां।
ओरैनो नोंथाङालाय माथो खालामबाय दं?
नै नोंथां आङो नाफामसो बानायगासिनोमोन।
आतसा।
औ नोंथां।
आदसा अब्ला नोंथाङा नाफाम बानायदोंना आं एसे नाफाम बानाय बानायनायखौ मिथिनो लुबैनानै दंमोनलै नोंथां। नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा बोरै बोरै बानायो एसे प्रसेसफोरखौ
हागोन नोंथां। बिदिब्ला नोंथांनो फोरमायनोसै नामा मिथिनो लुबैदोंब्ला। जेब्ला नाफाम नाफाम बानायनो थाखाय नोंनो मा मा नांगौ खोन्थागोरोनोसै नोंनो सिगां नोंथांनो ना गोरान नांगोन आरो नोंथां। ना गोराननि उनाव नोंनो थास' बिसं नांगौ नोंथाङा ना गोरान लायोब्ला नोंथाङा बै बाजाराव फाननाय सुबुंफोरनिफ्राय बायनाङा आरो नोंथां नोंथांङा जुदि सोरबा गामियाव जोंनि बर' आइजोफोरानो गुरनानै मोननाय बा दै दैमानिफ्राय मोननाय मोजां फोरखौ हायोबा बायनानै बिसिनिफ्राय नाखौ फोराननानै बानायोब्ला मोजां जागोन आरो नोंथां गिबियावनो नोंथांङा नाखौ लाग्रोदो आरो ना फिसाखौ ना फिसायाथ' गोबां रोखोमनि दङ जोंहा बेबायदिनो मा होनो ना मावा दङ बालाबोथिया दंङ आरो गुबुन गुबुन फिसा फिसा बेंसि आरि दंङ आरो नोंथां। नाथाय आंङो नोंथांखौ सबसे गोथावसिन जानायजोंसो बानायनो थिनगोन बेनो जाबाय जोंना बालाबोथिया। बे बालाबोथियाखौ नोंथाङा बाजारफोरनिफ्राय मोननायखौ बायनांङा। नोंथांङा बायोब्ला गाहाम जागोन गामिनिफ्राय मोननाय बर' आइजोफोरनिफ्राय। बेबायदिनो नोंथाङा बालाबोथियाखौ बायदो। गोरान सोरनिफ्रायबा जुदि मिथिखानाय गोरान मोनोब्ला मोजांसिन जायो आरो नोंहा खस्थ'आ खम जायो। जायो मोनाब्लाबो जेबो नङा नोंहा न'आवनो बानायनो हायो। बे नाखौ नोंहा आराम खि आरि गारनानै। नों फोरानदो फोराननानै जेब्ला। एसे रानस्र रानसो जायोबा एसे मोजांङैनो रानो अब्ला नोंथांनो नांगोन। गिबियावनो थास' बिसंनांगोन आरो। थास'आबो गोबां रोखोमनि दंङ थास' गोसोम गुफुर नाथाय गोसोम। गोसोमनिया एसेस मोजांसिन जायो आरो नोंथां बेबायदिनो नों थास। जोंहाथ' जोंनि बर' गामियाव जेरावबो मोनखायोआनो नोंथाङा थास' बिलाइखौ लाबोदो बेनि उनाव ना गोरानजों। थास' बिसंजों ज' मिलायनानै देदो गिबियावनो ना गोरानखौ। खौ देग्लिग्रोबा मोजां जायो आरो नोंथां ना गोरानखौ एसे देग्लिग्रोदो। दैलिखांनायनि उनाव जेब्ला एसे गुरा जायो अब्ला नोंथांङा थास बिसंखौ हरदो। बेबायदिनो थास' बिसंजों गोबाव सम देग्लिबाय थादो आरो बेबायदिनो। नोंथांङा। बेफोरखौ आजिखालि मा ग्रेन्डार मिक्सारफ्रावबो खालामनाय नुयो आरो नोंथां। नाथाय ग्रेन्डार मिक्सङाव खालामनाङा जोंहा खालामनांगौ जोंनिनो बर'। सुबुंनिनो जोंजोंनो बानायजानाय उवाल गाहेननि मददजों खालामोब्ला मोजां। जायो आरो नोंथां। नाथाय ग्रेन्डाराव खालामोब्ला मा जायो बै ओंखारनाय रोसि गरमजों ग्रेन्डारनि गरमजों मेसिनजों खालामोब्ला रानो आरो नोंथां गोथाव जाया। बेखायनो जोंहा मा बे उवाल आरो गाहेननि मददजोंसो देग्लिनानै। बै नाफामखौ बानायनांगौ जायो आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथांङा देग्लि। नाव एसे सालिदो आरो नोंथां। सालिनानै गुन्द्राफोरखौ। लादो आरो बेनिनो माखासे बिदिनो एसे एनै फिसा फिसौ दाखोरफोर थायोना। बे दाखोरफोरखौ गारदो आरो जेब्ला। जोंहा देग्लिनाया। माबा जाबाय देग्लिखांबाय अब्ला मा खालामो नोंनो हासुं नांगोन आरो नोंथां। हासुंखौ नोंथाङा औवानिफ्राय दाननानै लाबोदो दाननानै लाबोनानै मा आराम मोजांङै सुदो जाहाथे माबाफोर मान लानायफ्रा खानस्रि लेबार बेलावफोर मालाबा मालाबा मानलायोना औवायाव बेफोरखौ मोजां। मोजाङै सुनानै लादो आरो सिङावबो मोजांङै सुहरदो आरो। औवाजोंनो माबा औवा फिसा दाननानै दै सोनानै माबा हरदो ओ सुहरदो बेनि उनाव एसे औवाखौ रानहोनानै माबादो आरो दैखौ रानहोजोबनांगौ उनाव नाफाम देग्लिनानै मोननायखौ बैयाव जोंहा नारसो हरदो आरो बिदिनो नाफामखौ जोंहा थोन थोन थोन नारसो नांगौ आरो नोंथां। एखदम थोन थोन नारजिखांनायनि उनाव मा जोंहा थालिर बिलाइनि मददजों जोंहा बै हासुंनि खुगाखौ मुथेनांगौ आरो नोंथां बेबायदिनो थास' थास' मा होनो। थालिर बिलाइनि खुगाजों मुथायनाय समाव मा जायो मोननै मोनथामसो लेबु बिलाइ होफानांगौ आरो बिनियाव लेबु बिलाइ होनायनि गाहाय जाहोनानो जाबाय। बेयाव माखासे एम्फौ एनला एबा बेक्टेरियाफ्रा
म
बारलांनो हाया जाहाथे माबायाव मा होनो हासुंनि खुगाजों बारलांनो हाया आरो नोंथां बेनि उनाव जोंहा मा खालामनांगौ बार हाबनो मोननाय नङा आरो बार हाबोब्ला मा नाफामा गाज्रि जायो बेनि थाखायनो थोनथोन नारथे खांनायनि उनाव आरोबाव जोंहा हाजों लिरसोना होबावनांगौ आरो हाजों लिरसोना होबावोब्ला जोंहा मोजां होनजाबावो नाथाय आजिखालिनि जुगाव मा जोंहा थेमाफ्रावसो सोनानै दोननाय नुनो मोनो आरो नाथाय खमायाव सोबानै दोनबा जोंहा बै जोंनि आबौै आबौमोन बानायनाय बायदि गोथाव जाया आरो नोंथां हासुुंआव बानायनानै दोननायानो गोथावसिन जायो
बेनि उनाव जोंहा नारसोखांनानै दोननायनि उनाव से मास एबा नै मासनि उनाव जोंहा आब आबुं महर मोनो आरो नोंथां नाफामा जोंना जाजानायनि सम फैयो नाफामा जेब्ला जोंहा जाजानायनि सम फैयो अब्ला नोंथाङा आरामसे आबुं महर मोनानै नाफामाव जानो हागोन आरो बिनि उनाव आं नोंथांनो फोरमायबावनोसै नाफामखौ जोंहा मा म जों जानो हायो नोंथां आरो नोंथाङा बे नाफामजोंबो मा होनो बेफार फालांगि खालामनो हायो नोंथां मा होनो आजिखालि मा हासुंसे नाफामावनो मा जायो बाजौ दजौ रां जायो नोंथां बेखौ मा नाफामखौ जोंहा दोरोङारि जानायफोराव गोबां बाहायो बेबायदिनो जोंहा बर'नि माखासे फांसन आरि जायोना नोंथां बेबायदिनो बर'नि साहित्य सभा बेबायदिनो बरनि जानाय लोंनाय दिन्थिफुंनाय जायो बेयाव जोंहा फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो आरो नोंथां बेबायाददिब्ला समायाबो बारा जाबाय नोंथां आं सानो नाफामखौ नोंथाङा बानायनो रोंबाय होननानै आंनि खिन्थानाया नोंथांखौ बुजिनो हाबाय होननानै बिदिब्ला नोंथाङाबो दहाय सबायजों दाउ जादोंना मा होनदोंमोन नोंथां सबायजों साम' बिदिनो नोंथाङाबो खिन्थादों बोरै संनाय जायो
गिबियावनो जोङो सबायाइजों साम' संनो थाखाय जोंनो मा होनो सबाय नांग्रोगोन आरो साम' नांग्रोगोन आं गिबियाव सामखौ बोरै मा खालामनांगौ बेखौ आङो फोरमायग्रोनोसै जोङो सामखौ गिबियाव जोङो बेदि साम बायगोन बेखौ नोंथाङा दैमानि सामखौ लायोबा मोजां आरो जेनेबा फाननायफोर बा दखानाव बाजारफोराव फाननाया माने नोंथाङा मिथिया नामा बेेनिफ्राय लानानै फैदों बे सामखौ बा गाज्रि दै बा मानिफ्रायबा द्रेन बायदिनिफ्राय लाना फैनोबो हागौ नाथाय बियाव नोंबा बाजारनिखौ बायोब्ला मोनथिसवा ओ बेनिखायनो नोंथां आ जि नोंनि जायगाफोराव दैमाफोराव फोर दङब्ला दंग'फोर दङब्ला एसे मोजां जायगानि खननानै जायोब्ला मोजां जायो आरो जेरै जोङो दैमायाव खननानै लायबाय लायनानै ओ जि नोंथाङा बेखौ संनो थाखाय नोंथाङ मा-मा खालामनांगोन होनबा नोंथाङा गिबियाव ओ साम'खौ मा होनो साम'वाव माखासे मैलाफोर थायो बिनि जि सा बाहागोआव बे मैलाफोरखौ नोंथाङा मोजाङै हुख'नानै लानांगोन हुख'नानै लाखांनायनि उनाव जि बेहा माखासे आइरन बायदि मोनसे बेसाद थायो आरो बिनि बिखङाव बे आइ -आइरनफोर बादिखौ नोंथाङा मोजाङै ओ हुनानै लाग्रोनांगोन हूनानै लाखांनायनि उनाव नोंथाङा बि खिथुखौ दाननांगोन खिथुखौ मानि थाखाय दानो होनोब्ला जे जोङो सोबो सोबनायाव जोंहा जि ओ बिनि खिथुजों बार हाबलांनानैसो जोङो बे साम'आ गयो आरो नङाबा जों खिथुखौ दानाब्ला जोङो बोनोनो हानाय नङा माने जेबोबाबो माने जोंहा जेब्बोखौनो मोनजानाय नङा आरो जेरै बारा हाबालाय माखौ सोबनानै जानो नङा होमबा ओ बेनिखायनो जों बिनि खिथुखौ दान नांगौ जायो आरो बिनि खिथुखौ मोजाङै दानना लाजोबनानै बेखौ मोजाङै सुदो बा सोमनानैबो दोननो हायो नोङो दसेखिनिखौ बिनि उनाव नोंथाङा जि ओ साम' बेखौ एसे एवथ्रमनांगौ आरो ओरैनो एवथ्रमनाय माने जोंहा थाव होबाय एसे ओ सामब्रामफोर सेरेबा जेरजायो संख्रि होबाय ओ बिनिफ्राय नों बै साम' दाननाय बेखौ मोजाङै सारायाव एवथ्रुमनानै लादो आरो एवथ्रनानै लाखांनायनि उनाव ओ नोंथाङा बेखौ खांनाबो दोन्थ'नो हागोन आरो गोबां रोखोमै संनो हायो आरो जेरै खांनाबो दोनथ'नो हागोन बिनि उनाव नोंथाङा जे सबाय सबायखौ माबोरै खालाम नो होनोब्ला जोंहा सबायखौ गोसोम सबायखौ लायोब्ला मोजांसिन जायो मानोना सि स गोसोम सबाया नुनायावो मोजां आरो थावनायाबो बे गोसोम सबाया बांसिन गोथावसिन जायो आरो ओ बे सबाइखौ नोंथाङा ओ न'नि सबाइबा मोजांसिन जायो बा नोंथाङा न'आव नआव गैयाबा बाजारावबो लाबोनो हागोन ओ गिबियाव नोंथाङा गथाफोर सबाय लाबोयोब्ला नोंथाङा मोजाङै सुनानै उम बेखौ फ्राम- फ्राम एवनानै बेखौ नोंथाङा हुख्रेमनानै लानां गोन हुख्रेमनाय होनोब्ला नोंथाङा जि मायाव हुख्रेमनाय होनोब्ला जों ग्रेन्दाराव हुख्रेमनो हायो बा गोदोनि दिनाव जोंहा खामफ्लायफोराव थखथाफोराव फुख्रेमोमोन जि ग्लासनि बथल बेफोर बेफोर जों फुख्रेमोमोन फुख्रेमखांनायनि उनाव जे बिनि बिगुर गोसोम -गोसोम बेखौ जोंहा मोजाङै जावगार नांगौ जाहाथे बे संनायाव माने थाया आरो उम्म बे बिगुरखौ ओ जाव हगारखांनायनि उनाव जेब्ला बे बिगुरा खारो अब्ला नोंथाङा मोजाङै सुनानै लादो सुना लाखा खांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ थाव सामब्राम ओ बानलु सेरनायाव मोजाङै होसनदो होसननानै मोजाङै एवदो आरो एवखांनायनि उनाव नोंथाङा जेब्ला ओ बेयाव दै होनांगौ आरो दै होखांनायनि उनाव एसे ओ गोदौहोदो गोदौहोखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव मा खारदै होनांगोन आरो खारै होनांगोन आरो खारैबा सदा खारै होबा साबसिन जायो खारै होना होनांगोन जाहाथे सबाया मोजाङै गेब्लेयो आरो रिमिनद् मोनला जायो खारै होखांनायनि उनाव नोंथाङा ओ जि साम' एवथ्रमनानै दोन बे साम'खौ नोंथाङा बे सायाव होसनना होदो आरो होसननानै होखांनायनि उनाव जेब्ला बियो मा मा होनो ओ गोदौगोन गोदौनायनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन बेखौ ओ जेनेबा ओ जिबा मिनिट बा ओरैनो ओ नैजि मिनिटसोआ नोंथ आ बेखौ मोजाङै गोदौ होदो आरो ओ गोदौ होनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ संख्रिफोर सार साखिदो संख्रि नांदोंना नाङाखै ओ बा संख्रि बाराफोर जादों नामा बेखौ नोंथाङा साखिनायदो आरो बिदि साखिनायखांनायनि उनाव नोंथाङा ओ मा बुङो बेखौ गोथावसिन बा मोदोम होनो थाखाय नोंथाङा मा बेयाव दुनजिया ओ दुनजिया बा मगा दुन्दिया बाहायनाय हायो सबाय ओंख्रिजों साबसिन मोदोमोग्रा होनोब्ला जोंहा मगा दुन्दियाखौ बुंनाय जायो मगा दुन्दियाजों सबायजों माने बियो गोरोबफ्लेथारो आरो बिसोर मोननैजों जेब्ला नों ओंख्रियाव ओ मगा दुनजिया होब्ला बेराद मोदोमगोन आरो ओ बिदिनो मगा दुनदिया होखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ ओ दसे गोदौ होबावनो हायो गोदौ होबावनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ खांनानै दोनदो खांनानै दोननायनि उनाव जेब्ला बे ओ सबाय बेयो जेब्ला गुसु जायो ओ गुसु जायोब्ला नोंथाङा एकदमबारे मोजाङै जा हासिगोन आरो सबाइ ओंख्रिखौ जोङो एगदमबारे जोसाजों जोसा मायजों जायोब्ला
आरो ओरै जोसा माइरंआबो मोदोमगोन ओ सबाय ओंख्रियाबो ओ मोदोमगोन अब्ला माने थावनाया एकदमबारे गुबुन जाथारो आरो गोथावसिन जाथारो ओ बेबायदिनो जोङो ओ सबायखौ संनानै जानो हायो आरो ओ गुबुन गुबुन रोखोमैबो संनानै जानो हायो जेरै जों सबायखौ दाउजोंबो जानो हायो ओ अमाजोंबो जानो हायो ना गोरानफोरजोंबो जानो हायो नाजोंबो जानो हायो माने सबबाय ओंख्रिया माने गासिबजोंबो गोरोबो आरो माने बिदि ना बेदर बायदिनि बेलायाव जों सबाइ ओंख्रिखौ गुबुन गुबुन रो खोमै संनानै जानो हायो आरो सबाया जोंहा मोननै रोखोमनि दङ जोंहा गुफुर जारबो थायो गोसोम जारबो थायो ओ आं बुंखादों दहायनो माने सबाया गोसोम जारा एसे नुनायाव- मोजां आरो थावनायावबो गोसोम सबाया थावसिन आरो ओ बेबायदिनो ओ दिनैनि जि ओ जोंहानि ओंख्रि बे सबाय ओंख्रियानोमोन आरो नोंथां ओ बेजोंनो मोजाङै जाबाय आरो आङो